खोनादों अ हेलौ अ मोजां नङा नोंथां? दङ नोंथां मोजाङैनो। ओमफ्राय नोंथाङा दि आंनाव कल खालामदों बेनि आन्दोआव माबाफोर दं नामा नोंथां?
आन्दो आव माने आं गोदो गोनि खोथा
अ नोंथां मा खोथा बिलाय?
खोथाया जाहैबाय गोदोनि फोनांजाब जि राहा बेफोरनि बागै रायलायनो होन्नासो हरदोंमोन आङो।
हागोन नोंथां हागोन औ नोंथां दे। फोनांजाब राहा होनोबाथ नोंथां जेनबा सासे सुबुंनि साननायखौ गुबुन सासे सुबुंनि सिगाङाव फोरमायहरनाय बा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव थांनाय बिसोर मोननैखौ जोङो बांसिन बुजियो आरो। सिगाङावनो आङो जेनबा सासे मानसिया गावनि सान्नायखौ बा ओ गावनि गोसोनि खोथाखौ गुबुननि गोसोनि गोसो गुबुननि सिगाङाव गोदोहाय माबोरै फोरमायहरोमोन होनब्ला ओ बै समाव राजा महाराजानि दिनाव मा जायोमोन बिसोरो माने बे समावथ मबाइल फन गैया जेनबा बेफोरबायदि जेबो दानि बायदि आरो दामिनजों दिहुनजानाय मबाइल फन जेनबा गोदोथ जे बि गैयामोन बेवहाय मा जायोमोन होमबा ओ बिसोरो मा खालामो ओ बै समाव जेनबा बिसोरनि न'आव मोनसे नङा मोनसे बा मासे नङा मासे फारौ फारौ जायखिजाया दाउ थायोमोन आरो बिसोर बिनि गेजेरजों मा खालामहरो जेनेब्ला सासे जेनेबा सासे राजाया बै राजानो ओम खौरां हरनोब्ला मा खालामो बे माबायाव बै समावबो लिरनाय आरिनाया सोलिखायोमोन बिसोरो बेखौ जेनबा गावसोरनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायनो थाखाय मोनसे लेखा फिसायाव बिसोरो गावनि सान्नायखौ लिरनाय लिरबाय लिरनानै बै दाउनि आथिङाव खाथाबनानै बै मोनसे हादरनि राजानो फाथायहरोमोन आरो बिसोर दाउखौ ओरैबायदि ओ गोरों मात लानाय फोरोङोमोन जेनबा जेखौ होनो बे दाउआ बुजियो आरो जेराव थांनांगौ बेखौ बिसोरो ओ एसे बे राजाया खिन्थाना होब्लानो बा राजानि खामानि मावग्रा सानथ्रिफोरनो खिन्थाना सानथ्रिफोरा बे दाउनो फोरमायना होब्लानो मा जायोमोन बे ओ दाउआ बै राजानाव थांनानै गावनि नैबे राजानि फाथायहरनाय राजानि ओ गोसोनि खोथाखौ बे खाथायाव लिरना हरनायखौ बै राजानो होयोमोन आरो ओ बेयो ओरैबादि जेनबा दानि जुगनिथ रुजुजाया बे समाव अब्लाबो बिसोरो बिनि राहाजों बिदि गोसो सिंनि खोथाखौ बिदि फोरमायलायोमोन आरो दाथ मबाइल जेनबा खनसे फन बुनानै बैनाव बैनि नाम्बाराव फन बुनानै हेल हेल होनबानो बे खोथाया ओंखारलायखायो आरो बे ओ आरोंदामिनि जुग बिगियाननि जुग बेखौ बोरै बोरै बानायखो बिगियानगिरिफ्रासो मिथिसिगोन आरो दंबावो जोंहा हान्थिनाय हान्थिनायाथ ओ गोदोनिफ्राय आरो दानिफ्राय ओ बिराद फारागथि ओंखारबाय हान्थिनाय गैयाब्ला जोंहा मोनसे हादरा ओ जौगाया बा मोनसे रायजोआ जौगाया बेयाव मा जायोमोन हान्थिनो ओ थाखाय गोदोहायथ गराय मैदेर बिदिनो फिनायनि गराइ मैदेर मोसौ फिनायनि जुगमोन। बेवहाय मा जायो ओ साफ्रोमबो बा मोनफ्रोमबो नआव ओ मासे मासे जेनबा गराइ मोसौ मैसो बिदि फिसिनाय थायोमोन बिनि गेजेराव मा खालामो ओ बेसोर मोसौ बा गराइफोरजों नो थाखाय बेयाव मा जायो ओ जेनबा बिसोरो मोनसे गारि जायखौ जोङो गोदोहाय माइ रोगानायाव बाहायोमोन बिदि गारिजों बा डाइरेक्ट गराइनि सायाव गाखोनानै बा मैसोनि सायाव गाखोनानै मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे थाङोमोन दा मारै होनोब्ला जेनबा गोदो गोदोनि सुबुं फोरा आबाद मावग्रा बे समाव गारि मथर जेबो गैया बिगियान गैया ओ आरो बिदि साननो हनो हानाय ओ गोजौ गिदिर मानसि गैया ओ मेलेम जिबि गोनां मान मेलेम जिबि मानसि गैया बिसोर मा खालामो खालिबो ओ मोसौ मैसो बिसोरो हान्थिनो थाखाय बाहायोमोन बेयाव मारै खालामो बिसोरो गारिनि सिगाङाव मोसौ मानै बा मोसौ मासे बोलोगोरा बोलोगोरा मोसौखौ खानानै बै गारियाव गाखोनानै गोजान गोजान जायगायाव थाङोमोन जेरै बिसोरो बेजों मा खालामो दो मोनसे हाथायाव गावनि ननि माखासे ओ माइफोर एबा माखासे फानजाथाव बेसाद बेफोरखौ फानैनोबा गावनि ननिफ्राय बे मोसौ गारियावनो बा मैसो गारियावनो थिखोनानै लानानै हाथाय बाजारसिम लाङोमोन नाथाय आथिखालनि मा जा खो गोबां गारि मटर ओंखारबाय हेब्रे माब्रे गारि मटर नों लामाफोरावनो नों थाबायनो जायगायानो गैला गारि मटर खि गारि मटर ओ दा बेफोर उम बेफोरबायदिनो जेनबा गोमालांनो हमबाय आरो गोदोनि गारिफोर मोसौ मैसो खम जाबाय आजिखालि मोसौ मैसोखौ बिदि ओ हान्थिनाय आरिनायाव बाहायला आजिखालि गोजान गोजान जायगा थांनोब्लाबो ट्रेन ओंखारबाय इयारप्लेन ओंखारबाय ओ दैजों थांनोब्लाबो जाहाज आरि ओंखारबाय गोदोथ बिदि जाहाजबो गैयामोन इन्जिनजों खारनाय बा बिदिनो हेफाजाबाव खारनाय बिदि गारिफोरबो गैयामोन दैयाव खालिबो मा जायोमोन माखासे नाव जायखौ जोङो बैथाजोंनो जोंनि ओ सुबुङानो जावोमोन आरो बेयाव माखासे आ जेनबा मुवा बेसाद लानानै मोनसे दैनिफ्राय बै मोनसे दैसिम बारलांनो थाखाय बिसोर मा खालामोमोन बिसोर नावखौनो बाहायोमोन आरो नाव ओंखारैनि सिगां बिसोर मा खालामोमोन जेनबा थालिर थालिर फिफांखौनो बिसोरो हेब-हेब-हेबनानै जेनबा मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै बिदिनो दानै दानै हेबनानै बिनि गेजेराव औवा सुथाबनानै बेखौनो दैयाव गोजाव गोजावनाय जाजासे बिदि सुथाबनानै बिसोर बे नावनि सायावनो गाखोनानै जेनेबा बै लं दैनिफ्राय बै दैसिम बालानांगौब्ला बेजोंनो बिसोरो अ औवा गोरलावजों आ दैनि एकदमबारे गाहायथाराव थुखथा हरनानै बोलोजों एकदमबारे नारलांनानै मोनसे जायगानिफ्रायबो मोनसे जायगासिम थांनो हायोमोन आरो दानि जुगावथ नों बुंनांला नोंथां जेनबा जाह दैयाबो जाहाज मेरला रोखोमनि जाहाज ओंखारबाय आरो दै सिं दै सिङाव खारग्रा साबमेरिनबो ओंखारबावबायसो ओ बेनिखायनो बुंनो थाङोब्ला बिदि हान्थिनायनि खेथ्रआव गोदोनि बा दानिखौ रुजुयोबा ओरैबादि फाराग दङ जायनि थाखाय नों रुजुनो हाया आरो दानि बिगियाननि जुगाव अब्ला नोंथाङा मोजाङै बुजिबायना नोंथां? उम अब्ला आं नोंथांनो जेनेबा गोदोनि बिदि ओ फोनांजाब राहानि बागै नोंथांनो फंनैसो बुजायनानै होबाय जा आं मिथियो दा नोंथाङाबो आंनो माबा मोनसे बुजायना होनो हागोन नामा नोंथां? ओंख्रिया नोंथां ओंख्रिया दा जेबो खबर गैथवा नोंथां अ अब्ला आं बुजिनो मोनबाय नोंथां नोंथाङा आंनो ओंख्रिनि बागै फोरमायगोनबादि मोनदां नोंथां अब्ला नोंथां दे फोरमायदो दे नों मिथिनायखौ फोरमायदो नोंथां बाजारनिफ्राय लाना फैनाय
खोन्थानसै आङो दासो लाना फैदों आङो बेनो जाबाय नाफाम आं दानि बाजाराव थांबाय नाफाम लाना फैदों। आं बिनि बागैनो खोन्थानोसै नाफामखौ बोरै बानायो? त जोङो नाफामखौ बानायनो ब्ला गिबियावनो जोंनो नांग्रोगोन ओ ना मावा जि ना फिसा फिसा जेखौ ना मावा होननानै बुङो। बे नाखौ नांग्रोगोन ना गिदिरा इसे गोखा उम जेरै ना फिथिख्रि फिरिख्रिआ खि थायो बियो गोखा जायो बेनिखायनो ना मावायाव बारा खि थाया बेयो मोजां आरो ना सिं मोनोबा मोजां ना सिंआबो मोजां ना सिङाबो गोखा जाया बिदिनो जोङो बे ना फिसा फिसाखौ सानदुङाव मोजां स्रेम, स्रेम
मोजां फोराननांगोन फोराननानै बेखौ जोङो उवालाव देनानै लानांगोन
जि जायखि जाया देग्रा बुस्थु बेयाव जोङो मोजाङै देना लानांगोन ओ बे देना लानायाव गोदो निफ्रायनो ओ जों ना नाफाम देब्ला थास बिसं बो होयो जाहाथे बियो ओ गोथावसिन जायो बा बिनि थावनाया बांसिन बिनि थाखाय जोङो गोदोनिफ्रायनो थास बिसं होयो नाफाम देनाय समाव नाफामखौ देखांनानै जेब्ला जोङो ओ मिस मिस ओ
एयै है देनाया गेब्लेयो अब्ला बे देनायखौ जोङो ओ जि दोनथुमग्रा जा जायगा बे दोनथुमग्रा जायगायाथ' गोदोनि दिनाव जोङो ओ गोदो माने बांसिनानो आरो भयामफ्राव दोना भयामफ्राव दोननाया बारा गोथाव जाया।
बिनि थाखाय जों मा खालामो औवानि हासुं, औवानि हासुुङाव बे नाफाम देनायखौ थोन थोन
थुसोननानै एकदमबारे गोरा थुस्रोनानै बिखौ जाहाथे बारहाबनो हायै बायदि मोजां खाथेबनानै
बबेबा ननि ख'नायाव दोनो आरो ननि खनायाव दोनो खाथेनानै जे
बियो बार हाबनो हाया। जेब्ला बियो
दोनखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला नाफामखौ जानो थाखाय बहनो अब्ला बेखौ जोङो ओ थाम ब्रै बा बिदि दाननि गेजेराव जाजायो आरो आरो नों गोबाव दोननाबो जानो हायो आरो बांद्राय गोबाव दोनोबा बियो मैखुन खुङोनो मैखुन खुनो जेनेबा बै मैखुन फिसा फिसा जाजोबगोन आरो बे बुस्थुआव बेनिखायनो जोङो जायखिया ब्रै बा दाननि गेजेराव जानांगौ आरो बिनि थाखाय जानो थाखाय जों बेखौ गिबियावनो जोङो बे खाथेना लानायखौ एरनग्रोनांगोन एरनना लानायनि उनाव जोङो बेखौ माजों जानो माजों जाबा गोथाव जागोन बेखौ नोङो साननो नाङा नाफामा गाव हारसिंनो गोथावखा नों गाव हारसिंनो एवनानैबाबो जानो हायो। आरो ओ नोङो गुबुनजों जानो लुुबैब्ला थास बिथ'रिजों जानो हागोन थास बिथ'रिजों
ओ ना नाफामा जोबोद गोथाव जायो ओ गिबियावनो थास बिथ'रिजों नाफाम संनोब्ला थास बिथरखौ नोंथाङा गिबियाव
ओ एवग्रोनानै लानांगोन एवनानै बेखौ गेब्लेहोजोबनानै लानांगोन गेब्लेखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव बे नाफाम बे नाफामखौ ओ होसन होनानै होनांगोन नाफामखौ होनानै -होनानै बेखौ मोननैजों जमा गलायनानै एखदमबारे एसे ओम ओ दसे आरो बा मिनिटसो जमा एवनानै एवनायनि उनाव बेयाव एसे दै खम बिबांनि दै खम ओ खम बिबांनि दै होनानै बे दैखौ रानहोनांगोन रानखांनायनि उनाव जेब्ला ओ बियो ओ एसे
गोरान गोरान जायो अब्ला बि ओरैबायदि गोथाव जायो नोंथाङा बुंनोनो नाङा आरो एकदमबारे मिलौलायो बे बे नाफामा ओ बिदिनो दङ जोंङो ओ गाव गोजाबो जानो गाव गोजा जानाया ओ जेरै ओ थाव सेरबाय संख्रि फानलु होबाय
बे नाफामखौ गारसननानै होबाय ओ बेखौ दसे नै मिनिट थाम मिनिटसो थावजों एवबाय बिनि उनाव जोंङो दै होना होबाय एसे बिबांनि अब्लानो जाबाय आरो बिदिनो जोंङो नाफामखौ ओ बाजारफ्रावबो फाननानै गोबां रां खामायनो हायो आरो। ओ जेरै दानि मानसिफ्राथ बांसिनानो नाफामखौ बानायला बेखायनो खायसे सासे सानैया बानायो थोलाया एखदमबारे बाजाराव सेखलायनाय बायदिसो जायो आरो ओ बिदि बिदिनो नोंङो नाफाम फाननानैबो ओ रां खामायनो हायो। नाफामा जे नाफामा जोंहा बर'नि गुबै ओंख्रै जोंहा नाफामा बर'नि ओ ओंख्रै होननानै
ओ बुहुमावबो सिनायखानाय जि आइ टेक मोनखानाय ओ बिनि थाखाय बे नाफामा जोंनि ओ बर'नि गुबै ओंख्रि ख्रि आरो बे नाफामखौ जोंनिफ्राय रावबो सेनो हाला जि आइ टेक मोननायनि उनाव ओ बिदिनो
ओम नाफामखौ जोंङो ओ गोबाव समसिम दोननानै ओ जानो हायो ओम इमफ्राय बुंनो
थांङोब्ला नोंथां नाफामा जोबोद गोथावलै अ नोंथां अ आंबो जाखाबाय नोंथां बेराद गोथाव।
ओरै नो
मासाव खनसेबाबो नाफामखौ मोजां आरो नाफामनि थावनाय नाफामनि मोदोमनाय आं बुंनोनो नांला नाफामा जैरैबायदि मोदोमो नोंथां नाफामनि मोदोमनाय आयु बुंनोनो नांला औ थां मा जेनबा नाफामखौ आरो खोनानो मोनदों बा मोनथिखायो मोनदिन संखुमानो हाया माने जै बेयाव संबाय मोदोम हैजोबखायो नाफामखौ संखुमानो हाया जेरै मोदोमनाय बिबारखौ होखुमानो हाया बिदिनो नाफाम ओंख्रिखौ
खुमानो हायानो नाफाम ओंख्रि संनाया एकदमबारे जौसे मिटारहालागै मोनामहोयोनो मिथिबायना नोंथां औ नोंगौ नोंगौ।
अब्ला